खुुमबाय नोंथां नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम औ आं ओ आं फन हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि दोरोङारि ओ गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनायनि सोमोन्दै ओ दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ औ हागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला आं नोंनाव नोंथांनाव सोंनो सानदों जे जोङो ओ माबायदि दि ओ माबायदिमोन आरोना जोंनि बर' आइजो फोरा दानाय लुनायाव माबायदि औ मुखुबमोन बा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माबायदि दाबबोयोमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन हागोन नोंथां जोंनि बर'फोरा थ' बांसिनानो न'खर न'खर जेनेबा जि दायोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो गामसा दख'ना अग्रं लांगा दख'ना बेबायदिनो बायदिसिना दख'ना दानाय जायोमोन आरो आरो बेबादिनो लोगोसे ओ आगर एरनाय जायो आरो बेबायदिनो आगरफोरा फारेव मेगन दाउसा मोख्रेब ओ बेफोरबायदि दोङोमोन आरोना दाउराइ आगर औ हाजो आगर औ लाव बेगर औ औ औ औ औ औ बेबायदिनो गोबाव दंमोन बेबायदिनो मानसिफोरा माने बायनानै गाननाय जायामोन आरोना नों थां बेबायदि आरो बारा एस सां बायनाय माने ओंखारामोन आरो बेबायदि मेसिननिफ्राय बनायनायानो आगोल गोदो गोदायाव बेबायदि ओंखारामोन ओ बेबायदिनो दानानै दोननाय जायोमोन आरो दायोमोन मानसिफोरा बांसिनानो ओ दानिया थ' नोंथां बारा एसां गैबांला जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि दानायफोरा जि दानाय फोर बारा गैबांना गोदो गोदायसो दंमोन आरोना नोंथां। आब औ औ औ बेबायदिनो गामसाफोरबो दाखाना लानाय जायोमोन आरो बेबायदि दिनो बुरजा बुरजा ओ बेबायदिनो ब्रैजिथासो ओ ओ नैजिथासो बेबायदिनो दाखायोमोन आरोना बुरजा बुरजायैनो। अह बेबायदिनो हो जोंनोथ' जि दानो थाखाय साल खुन्था नांबाय आरो बेबायदिनो ओ बालेब जे बुङो। बे बालेबखौबो ओ बालेब फिसाबो गिदिरबो थायोना नोंथां। बेबायदिनो गनस्रि बेफबायाददि नांगौ आरो ना। नोंथां आरो बेबायदिनो नोबो खनग्रोयो आरोना औ औ। रासो औ औ औ बेखौ माने जि दा औ औ औ औ गोबां दं औ औ औ बे खौ जि दाग्रोनो थाखाय खुन्दुं लाबनाय जा जायो आरोना नोंथां बेबायदि खुन्दुंखौ ओ गोलावैनो बेबायदिनो साग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो थांलाय फैलाय। खालामनाय बेबायदि ओ खालामनाय जायो आरो बबिनाव बेबायदि साग्रोना लायो। ओ जे-जन्थोराव जेन्थोरजो साग्रोना लानाय जायो खुन्दुं जेनेबा ओ बबिनाव साग्रोना लानाय जायो बेबायदिनो साग्रोना लानानै बेबायदिनो बुदजायै माबा खालामनानै लानानै बेबायदिनो गोलावै माबाग्रोयो आरोना नोंथां। साग्रोयो ओ बेबायदिनो साना लानानै बेनि उनाव ओ नो खनो आरो नो खनखांनायनि उनावसो बियो जागोन नालाय बेनिखायनो नो खन ग्रोना लायो औ औ नो खनखांनानै जेथिया जागोन अब्लासो बेखौ ओ बे साल खुन्थायाइाव होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदि।
औ
ओ होखांना लानानैसो बेबायदि दानाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो दख'ना फोरा थ' गुबुन गुबुन गाबनि थायो बेबायदिनो गोजा गोमो गोथां बायदिसिना गाबनि थायो बेबायदिनो ओ आगरबो एरनाय जायो समायना नुयो। जोंनाथ' बर'फोरा दख'नाजोंसो गानोब्ला समायो आरोना नोंथां बेबायदिनो। दाथ' दख'नाखौ ओ बांसिनानो बारा इसबां माबा खालामला जेनेबा दख'ना गानोब्ला मोज साब सिननुयो आरो ना नोंथां बर'फोरखौ।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ औ औ औ।
जोंनि बे मोनसे
ओनसोलाव औ औ औ औ सिनायथि औ औ। अ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? बेबायदि गाननाय जोमनाय दख'ना माबायदि नोंसोरनि ओन्सोलाव माबायदि जायो?
अ जोंनि ओनसोलावथ' जोंबो माने गामि ओनसोलावनो थायो नालाय जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो माने दख'ना गाननायखौ नुनो मोनो आरो थेवब्लाबो मा मा होनो दानि जुगावथ' आरो गोदान जुग नालाय मेसिनारिजों गुबुन हारिफोरा दानायखौसो माने बांसिनानो माने बाय बाय गाननायखौ नुयो आरो औ औ बायनानै गानो औ। दानि जुगनि हिन्जावफोराथ' दानाय बिदि गोदोनि बायदि दानो रोंला नङा होमबा नोंथां। औ। औ औ साफा साफा सानैया दायो औ साफा सानैया दायो। ओ थेवब्लाबो ओ जौ जौसे जौखोन्दोआव बाजि जौखो खौनो दानो दाला रोंला आरो दानिया।
औ रोंला औ औ औ।
ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुननि बा मिसिननिफ्राय ओ बरनना लाबोनाय ख बा दिहुन जानाय दखना फास्रा बेफोर बायदिसिनाखौ माने ओ बांसिन बिनि गाननायखौ नुनो मोनो आरो औ। दा बेबायदिनो जोङो बे इन्दि खुन्दुं जि दिहुनो जोङो। औ औ बे इदि खुन्दुंआ माबोरै दिहुन जायोबा माबोरै ओ जोङो इन्दि खुन्दुंखौ ओम बा इन्दि जिखौ मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आंथ' इन्दिस नङा बारा एसेबां मिथिया नोंथां। ओ बेबायदि इन्दि खुन्दुंखौथ' खोनानाय बायदिब्ला बै फिथोबा बे खौ सोमनाय जायो ना माबाथाय?
औ ओ गिबियावनो बे एम्फौआ मा एम्फौखौ माबायदि जोङो बा फिसियो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ औ हागोन नोंथां ओ एम्फौखौथ' थ' जोङो बेबायदिनो फिथोबखौ लाबाय जायो आरोना बेबायदिनो फिथोबखो फिथोबनिफ्रायथ' सिखिरि ओंखारो। बेथ' सप्तासेसो लायोना सप्तासे ना थप्थानै बेबायदि लायो आर रो आरो ना इस बेबायदि लानानै सिखिरि ओंखारा जो एबा जोला बेबायदिनो ओंखारनानै बिदै दैनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो बिदै दैनानै ओ बेनिफ्राय एम्फौ जायो। जेनेबा लाथा एम्फौआ सोमजियो आरोना बे बिदैनिफ्राय। बेवहाय गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो। बे इन्दि बिलाइ बुङो ज जे नोंथां इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनाय जायो बेनि हाथाइा बायगोन होननानै माने बे एम्फौ लाथानि हाथाया बायगोन होननानै माने गोरलै गोरलै खौ होनाय जायो आरो अब्लासो औ औ गोरलै गोरलैखौ होयो औ। बेबायदिनो ओ साननैसो सप्थानैसो थानानै बेबायदिनो देरहोलाङो। गुस्लायो आरो ना गुस्लायबा बिसोरो बारा जानो नागिरा नोंथां। लोमजायो जे बिसोरो अब्लाना बिलाइफोरखौ जानो नागिरा। इन्दि बिलाइ होबा माने बिसोरो साइस्थ'आ मोजां जायो आरोना नोंथां। जोबोर मोजां जायो फुस्था फुस्था जायो बिसोरो।
औ।
अ बेबायदिनो गिदिर गिदिरखौ होयो गिदिर जायोब्ला बिसोरो गुस्लायनानै लोमजाखांनानै जे जायो बिराद ज हमो आरोना लोमजाखांनायनि उनाव, अब्ला लोमजाब्ला बे बिलाइ गिदिर गिदिरखौ होनाय जायो, आरो बेबायदि खारंफोरखौबो होयो खायफाया।
औ फारुन बिलाइनि अनगा आरो माबाफोर बिलाइ बेफोर होबावनो हायो नामा?
औ औ हायो था बिलाइफोरखौबो होयो नोंथां। बेबायदिनो था बिलाइ औ औ। बे मोनथामखौ होनाय मिन्थिगौ आरोना नोंथां।
औ औ आरो आं नुनो मोनदों खायसेखौ आरो गाम्बारि बिलाइबो होनायनि नुनो मोन्दों आरो।
औ औ औ गाम्बारि बिलाइ औ औ औ औ औ।
औ बे आरो लाटाइम्फावथ' जोबोर जानो गोथाव आरोना। नोंथां ए ला टाइम्फ'वआ। नाथा एम्फौखौ बेबायदिनो जोंनाव जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जानाय जायो। गोबांनि न'खरावनो नुनाय जायो आरो ना जोंनि ओनोल
औ औ दानिया मा होनो बे लाथा एम्फौखौ बांसिन बिसिनानो फिसिनो हमबाय आरो नङा होमबा नोंथां औ गोदोनि गोमालांनाय बेफोरथ' गोदो गोदानसोमोन नङा होनबा?
औ दा औ जाखांफुगासिनो औ औ औ। औ औ औ औ गोबांनियाव नुनाय जाबाय दानिया औ बेबायदिनो ला टाइमफथ' जोबोर गोथाव अनला खारैफोरजोंबो जायो बेखौ। नोंथां औ आरो बेखौ दाउदै बायदिबो एवनानै जायो बेखौ बिगु मा होनो? बेखौ रुनानै लाग्रोनाय जायो एम्फौ लाथाखौ।
औ।
रुनानै लानानै बेखौ जिरख'नाय जायो आरोना नोंथां। बेनि बिगुरखौबो ब बिथ थोन देनानै जाजायो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां। आं मोनजाफेराखै नोंथां आं माने जाफेराखै आरोना बेनि थाखाय आं मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होदो संनायनि बागैबो।
औ। बेखौ लाथा एम्फौखौ जिरनानै लानायाबो बिगुरा जोबोर मोजां जायो बौ थोन देरनानै जायोब्ला बेबायदिनो सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर होनानै बेबायदि देनानै लाबा जोबोर गोथाव जायो। आरो बेबायदिनो बेयाव आलु सालु होनाङा आरो होनना नोंथां बेबायदिनो लाथा एम्फौखौ जिरख'ना लानायखौ बेहाय थाव गुबै होनांगौ। थाव गुबै होननानै जेब्ला बे थाव गुबैया दुंगोन अब्लाना सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बायदि मस्ला होनानै बेखौ एवफ्रामग्रोनानै लायोया बे सामब्राम गोजाफोरखौ एवफ्रामना लानानानै बेबायदिनो बे एम्फौ लाथाखौ होनाय जायो आरोना नोंथां जिरनानै लाखानायखौ औ मोननै मोननै बेबायदिनो बस'या आरोना नोंथां बेखौ बस'नाय जायो अब्लासो गबगोन ना बियो औ औ गेजेराव औ औ औ नङाबाथ' गुबबोआ ना बियो औ सिंनि गोसो जायो नालाय बे बिगुरखौथ' गोथाव जायाना बियो बे द रुबा औ बेबायदिनो एवनानै लाबा मोजां जायो आरोना गोथाव जायो बेबायदिनो हालदै संख्रि बायदिसिना होबानो बेयो जाबाय आरो ना नोंथां
औ जानोथ' जोबोद गोथाव नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ औ बेबायदिनो मै मैथाफोरजोंबो जानाय जायो आरोना नोंथां बेखौ मैथाफोरजोंबो गोथाव जायो आरो बेखौ ओरैनो गोजाबाबो एवनाय जायो गोलाव गोलावैनो खायफाया आरो सुखुवा औ औ औ
नोंथाङा बे लाथा एम्फौ बा इन्दि खुन्दुं माबोरै दिहुनोबा जिफोरखौ माबायदि दायो बेनि बागै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा समाबो जाबाय नोंथां दोन थनसै नामा?
औ औ दे दे दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ औ गोजोननाय थाबाय ओं।